औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ दा नोंथांजों रायलायनो थाखाय दसे फ्रि सम होनो हागोन नामा नोंथाङा आंनो?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला आङो दिनै नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां मा आयदानि सायाव?
ओ नोंथां आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनाय बा ओंख्रि बेफोरनि सायावहाय एसे सावरायलायनो होननानै नोंथांनो कल
औ औ जोबोद मोजां नोंथां जोबोद मोजां।
औ। बिदिब्ला जोङो सावरायनायखौ सु ओ जागायजेननोसै नामा?
औ दे नोंथां जागोन।
थि नामा बिदिब्ला।
औ जागायजेनदो दे नोंथां।
जागान दे बिथां बिदिब्लालाय आङो ओ जोंनि हारि बा बर' हारिनि ओंखाम बा ओंख्रि बा जोंनि जानाय जों मा मा जायो हारि हिसाबै बेफोरनि सायाव जोङो एसे सावरायलाय दोनि।
ओ।
ओ बर' हारिया बा बर' हारिनि जानाय होनना बुङोब्ला जोङो मइेनलिथ' जोंना जोङो ओंखामखौनो जाखायो आसामाव थानाय हिसाबै जोङो। ओंखाम जायो ओंखामजों ओंखामा जोंनि मेन आदार। आरो दा ओंख्रि होनना बुङोब्ला जोंना गोबां रोख रोखोमनि ओंख्रि दं आरो जोङो गोबां रोखोमनि ओंख्रि जायो जेरै सावनाय एवनाय रुनाय बाथोन जहल लाब्रा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओंख्रि दं आरो जोंना दा बैफोर ओंख्रिफोरा बबे बबे बुस बुस्थुखौ जोङो संनानै जायो बा बबाव मोनो माबोरै खालामो बेफोरखौबो जोंनि ए एसे सावरायनि।
बुंनो थाङोब्लां बर'नि मुंदांखा मोनसे ओंख्रि होनना बुङोब्ला जोंना अनला आरो दाउ ओंख्रि।
बे ओंख्रिखौ नोंथाङा जाफेरबायना नोंथां?
औ जाफेरबाय नोंथां जाफेरबाय।
औ दा आंथ बिराद गोथाव मोनो नोंथां नों माबायदि मोनोबा?
आंबो गोथावखौनो मोनो नोंथां
औ बिदिब्ला अनला आरो दाउ ओंख्रिनि सायावनो एसे सावरायग्रदिनि नामा जिहेतु बे जोंनि मोनसे गराद गोथाव ओंख्रि आरो बयजोंबो मिथिजानाय आरो अनसायजानाय ओंख्रि बर'नि बेनि औ दा अनलाजों दावजोंखौ माबोरै सङो बा माबोरै बानायो बिनि सायाव आङो नोंथांनि एसे फोरमायनानै होनो।
औ नोंथां
जिहेथु आंबो सङा खिन्थु जोंनि बिमानि संनायखौ आं नुबाय थायो नालाय दा आङो बे प्रसेस एसे खोनथानोसै होमबा बिदिब्ला नोंथां।
औ नोंथां जागोन
गिबियावनो जोंङ अनला आरो दाउ ओंख्रि बानायनो थाखाय जों मिथिखागौ अनलाखौ मानिफ्राय बानायनो आरो। दाउखौ मोनद्राय मान दाउखौथमजों दाउ मोनबाय बेखौ जोङो सिथारनानै। बेखौ बेदर गोदानानानै जों लागोन आरो आरोबाव दानिया अनला बानाय नांगौ अन बे अनलाखौ बानायनोबा जोङो गिबियावनो माइरं लानांगौ बे माइरंखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोननांगौ आरो जेसेबांखिनि जोङो अनला बानायगोन। बिनि जखायै खुरैसे बा खुरैनै बिनि जखाखौ लानानै मानसिनि अनजिमाखौ साननानै बेसेबांसो हमलाखौ नांगौ बे जखा लानानै जोङो सोमनानै दोनगोन आरो बेखौ दसे दैयाव सोमनानै दोननानै जेब्ला माइआ एसे सिदोब जानानै एसे गुरै जालाङो अब्ला जोङो बेखौ मा खालामसिगोन दैखौ गारनानै मायाव माइरं गोजा लानोसै आरो खेरखाफ्राव लागोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय दैया गैया जायोब्ला बा दैया माइरंनिफ्राय सेरमाय लांजोबोबा जों बेखौ दाना उवाल गाहेराव देनसै अनला बानायनो थाखाय बा अनला सौनो थाखाय दा आथिखालावथ जोङो उवाल गायनायखौ खम बाहायनाय नुसै गोदोनि दिनाव हाबो जाबावमोना उवालजोंनो माइ बायदिसिनाखौबो एखेबारे बावनो सौनानै जायोमोन खिन्थु दानि जुग गहाय मा उवाल गाहेनाव खायसे खायसेया सौवो गामि सिंफ्राव खिन्थु बांसिनानो ग ग्राइन्दडार फफ्रावसो लााय नांगा गुन्दै बानायनाय नुसै आरो अनलानि गुन्दैखौ आरो अमा सोरबा सोरबा बे ना देग्रा बाथोन देग्रा मा होनो बेखौहाय बे थफसि थफसियावबो देनानै जायो बे माइरंखौ जोङो बे थबसेयाव देबाय बा उवाल गाहेनाव देनानै जों गुन्द्रा बानायसिगोन दानिया माइरंआ गुन्द्रा जाखांनानै जोङो बेखौ बबेबा मोनसे खथ्राफ्राव लानोसै बा खुरैफ्राव लानानै जोङो दानिया मा बेदरखौबो गोदानानै लाखाबाय फारसेथिं आरो बेदरखौ गोदाखांनायनि उनाव जों सुनानै बेखौ मोजाङै एवनानै लाग्रोगोन आरो। बेखौ थावाव एवनानै लाग्रोगोन जों दाउखौहाय गाव गोजा बिदिनो सामब्राम पियास बिदिनो मस्ला मस्लि होखानानै मोजां एवनानै लागोन आरो संख्रि बानलुजों दानिया बेराफारसेथिं जोङो दै गुदुं फुदुंसै दानिया दै गुदुंखौ जोङो ओरै बायदि फुदुंगोन माने ग्लाब ग्लाब फुदुंसिगोन आरो दैखौहाय दै गोजा जेब्ला दैया मोजां दुङो बा गोदौबाय थायो अब्ला जों बेयाववहाय मा जों देनानै लानाय अननि जे गुन्द्राफोर बा अन बे अनखौहाय जोङो मा खालामसिगोन दानिया बेवहाय होसनसिगोन आरो लासै लासै बावहाय खेबसेनो अनखौहाय दै गुदुङाव होजोबनो नाङा। बेखौ आखाइजोंसो लासै लासै हरनांगौ आरो ओमफ्राय ओरै फारसेथिं दै गुदुङाव एरबाय थानांगौ आखाइ फारसेजों आरो फारसे मनखौसेसे हरबाय थानांगौ बेबायदिनो जों म थामजिबा मिनिटसो थांनायनि उनाव जोङो बिदिनो गोदौ होबाय थायो थामजिबा मिनिटसोनि उनाव जों दाउ एवनानै लादोंमोन जे बे दाउ एवनायखौ जोङो बे अनला गोदौनायाव होस'सिगोन आरो दानिया होसननायनि उनाव बे बेबायदिनो जोङो मोननैजों ओरैबायदि गोदौ होनानै संबाय थागोन सङै सङै ब्रैजिबा मिनिटसो थाङोब्ला जोङो बेवहाय बे मोनबाय होनानै थांसिगोन आरो बिबो मोननायनि सिगांनो जों मा बेवहाय अनलायावहाय खारै होयो आरो जोङो खारै जिखौ जोङो नैबे थालिर बिलाइ बा थालिर बिफां सावनाय बिनि हाथफ्लानिफ्राय बानायो बे खारैफोरखौ बेखौ जोङो बाव फैयो नङाबा सिबिंफोरनिफ्राय सावनानै बानायनाय बा बेसरफोर बेफोरनि बिलइफोरखौ सावनानै बानायनाय बे बिनिफ्राय दिहुननाय खारैखौ जोङो बे ओंख्रियाव एसे होगोन आरो लुनानै बिनि बिदैखौ खारै बिदैखौ बेबायदिनो जोङो गोदौ होबाय थागोन ब्रैजिबा मिनिट बा थामजि मिनिटसोनि उनाव बियो जेब्ला मोनो जों बुंनो हाबाय अनला ओंख्रिया रेडि जाबाय बेबायदिनो अनलाया मिलौलायसिगोन आरो
नोंथाङा
जोंनिजों बेबायदि सङो नोंथां अनला ओंख्रिखौ दा नोंथाङाबो बर'नि माबा मोनसे ओंख्रि सायावहाय बा माबा मोनसे जानायनि सायावहाय एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन हागोन नोंथां दा गिबियावनो आङो जोंनि ओनसोलफोरावहाय माखासे ओंख्रिफोरखौ बोरै जायो नोंथाङा खोन्थाबाया अनला ओंख्रिखौ बोरै जायो दा जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथ नोंथांनि बे बुंथिनानै होनायनि थाखाय दा जोंनि ओनसोलफोराव माबोरै जायो उम बिनि माबाखौहाय आङो खिन्थासिगोन आरोन दा आङो थास'जों थास' बिसुंजों ना गोरानजों बोरै संनानै जायो बिनि बारै आङो एसे नोंथांनो बुंथिनानै होनो सानदों आरो दा गिबियावनो जोंहा थास' बिसंजों नाजोंखौ जों संनानै जानोब्ला गिबियावनो जोंहा ओ नाफाम नांग्रोगोन बिनि उनाव थास'' थास'' थास' बिसं नांगोन बिनि उनाव ना गोरान आरो दा जोङो गिबियावनो नाफामखौ बोरै बानायो बेखौ नांग्रोगोन आरोना नाफामखौ बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो ना गोरानखौ देनानै नाखौ अबेबा दैसा दैमानिफ्राय लाबोबाय आरो ना लाबोनानै बेखौहाय सायनानै फोराननानै दोनो बेनि उनावहाय नाखौ नों जेरै अन गुन्द्रिखौहाय उवालाव देयो होननानै बुंदों ना थिग बेबायदिनो ना ना गोरानखौबो देनानै जो गुनदै खालामग्रो आरोना बिनि उनाव गुनदै खालामखांनानै ज जोङो ओ माखासे ओ थास' थास' बे थास'आ थास' बिजोंखौनो आरोब थास' बिसंखौनो आरोबाव बे ना गोरानजों देग्लिनानै देफानानै जोङो नाफामखौहाय गथा गथा खालामो आरोना लादुरा खालामो ओमफफ्राय बेखौ मोनसे औवा औवाखौ मोजां दानस'नानै औवा हासुङावहाय मोजां रोखोमै दान दानसनानै जोङो सोनानै दोननानैहाय जोङो नाफामखौहाय सि स्नि सान बा जि सान बा जिबा साननि उनाव ज बिदिनो जायो आरोना सो औ बेबायदिनो ओह माखासे बे स बे समाव जुदि नाफाम बानायनाय समाव जुदि ओ हासुुं आवहाय एम्फौफोर हाबोब्ला बे नाफाम सोनानै दोननायावहाय बेवबो नाफामा गाज्रि जायो आरो ना बेखौ जोङो जाजाया जायो आरोना ओ ओह दा नाफामखौ मोजां खाथेरनानै दोनो बिनि उनावहाय जोङो जि सानबा ज जिसि स्नि साननि उनाव जों जायो दा जोंनो गुबै आयदियाव फैफिनसै गुबै आयददियानो जाहैबाय थास'जों ना गोरानजों थासजों गिबियावनो जोङो उम थास'खौ जोंनो बारि बागान बा दैसा दैसा से सेरनिफ्राय जोङो अबावबा खनानिफ्राय जोङो हानानै लायग्रिगोन स जाय गोरलै बिथरै बिथरै खिलिजों जों बेखौ हास'नानै लाबोगोन बिनि उनावहाय मोजां रोखोमै बेखौ जोङो बासिगोन आरोना सायगोन आरो सायनानै जोङो मोजां रोखोमै सायनानै ज जोङो बेखौ फिसा फिसा हाफ्लेगोन आरोना साय साखा साखा ओमफाय बेनि उनावहाय उम जोङो दैजों आराम सुनानैहाय बेखौहाय जोङो ओह संनो थाखाय रेडि खालामगोन आरोना गिबियावनो जोङो ओ सारायखौहाय अरावहाय जानग्रोनोसै बिनि उनाव जोङो नाखौबो जों सु नानै ना गोरानखौबो एसे दै दैयावहाय सोमब्रनानै लागोन आरोना मोजां रोखोमै सुनानै साफा खालामनानै लागोन बिनि उनावहाय जोङो आ ना गोरानखौहाय जोङो थाव एसे हरनानै जोङो खायफाबा सामब्रामबो होयो सामब्राम होआलासे ओरैनो थाव थाव गोथां एसे हरनानै संख्रि हरनानै एसे एरनानै एवनांगौ आरोना एसे बारा गोबाव सम नाङा आरोना बेखौ बिदिनो दसे समावनो जायो आरोना गोरानखा नालाय उम नाया बिनि उनावहाय जोङो ओ थास' बिसुंखौहाय जोङो ओ थाव सामब्राम संख्रि बानलु होनानै ज जोङो सेरना सेरग्रोनानै जोङो बेखौहाय जोङो सारायाव होसनसै आरोना होसनखांनायनि उनाव जोङो जेब्लानाखि थास'आवहाय रेबगोन रेबनानै जुदि रेबनानै बियो गावनि दैया ओंखारजोबनानै रेबलांजोबो अब्ला जोङो ओह एसे दै होनानै बिब्दिनो जोङो ना गोरानखौ हरगोन आरोना बिनि उनावहाय बे एर एरै एरै एरनानै बिदिनो ओ जिबा मिनिट सोनि उनावहाय जोङो दै एसे हरनानै नाफामखौ जों हरो आरो ना बेबायदिनो नाफामखौ हरनानै जो जोंओ बिदिनो एरै एरै एरनानै जि मिनिट बा जिबा मिनिटसोनि उनावहाय जोङो ओ रेडि खालामो आरोना जानो जोङो मोनो आरोना फोमोनो थिग बेबायदियैनो औ दा नोंथांनिफ्रायबो आङो माखासे औ नोंथांनिफ्राय खोनानानैबो आं गोजोननाय मोनबाय दा नोंथाङा आंनि संनानै जोंनि ओनसोलनि संनानै जानायफोरखौ खोनानाय माबोरै मोनखो?
ओ नोंथांंथ' जोबोद मोजां मोनबाय ओ मोननैसो नोङो बिराद मोजां मोजां जोंना आरो नि ओंख्रिनि सायावहाय मोजां फोरमायना होबाय बेनि थाखायनो नोंथांखौ जोबोद साबायखर होनाय जाबाय आरो दाथ' समा जोंना जाबायाबोमोन
औ नोंथां
बिदिब्ला औ दोनथ'लायस
नोंथांखौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आंबो
औ नोंथां आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथांखौ लोगो मोनानै दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों औ
बेजोनथों।